नोंथां अ‌ खोनादो‌ना नोंथाङा
औ नोंथां खोनादों
अ आङो नोंथांखौ‌ फन‌ हरनायनि‌ जाहोनानो जाबाय आं मे मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन आरोना नोंथांनो
अ नोंथां सावरायजागोन
औ बे बे आयदानि मुङानो जाबाय जेनेबा जों आबादखौ लानानै सावरायनो सावरायनोसै नामा नोंथां
जागोन नोंथां
अ जेनेबा जों आंनो जागायजेननोसै होमबा ना नोंथां
औ नोंथां जागायजेननो हागोन नोंथां
अह जेनेबा जोंहा जोंहाथ दा आबाद आबाद होनना बुङोबाथ जोङो गिबियावनो जोंनि जेनबा जोङो दा आबाद मावबाय थानाय जोङो माइखौसो होनना मिथिखायो नङा होमबा जेनेबा औ जेनेबा जोङो ओ जोंनो थांना थानो थाखाय जोंनो जेनेबा जानो जानायनि गोनांथि जायो जेनेबा जोंहा ओंखाम जिहेथु जोङो आबाद मावनानै मोननो हायो जेनेबा जोङो बे आबादखौ जेनेबा सा सानजा ओनसोलफोराव बुहुतआनो आबादारिफोर दङ जेनेबा जोंनि ओनसोल जेनेबा बिदिनो गोबां ओनसोलफोर दङ ओ जेनेबा जोङो दा आबादखौ मावाबाथ ना मावाबाथ जों ओंखाम मोनजानाय नङा जेनेबा नङा होमबा ओ थिग बेबायदिनो जोङो ओ आबादखौ मावनांगौ जायो ओ दाथ बोथोर दा जोंङो आबादखौ मावनाय बोथोर आरोना बेयो बोथोरा दैज्लां बोथोरा ओ जोङो आबादखौ मावनोबाथ जोंनो जोंनो अखाबो नांगौ जायो जोंहा दैज्लां बोथोरावसो अखा हाखायो नालाय जेनेबा थिग बे समावनो जोंङो आबादखौ मावनाय जायो आरोना ओ जोंनो आबाद मावनो होनबाथ‌ जोङो जेनेबा ओ जेनेबा थांनाय बोसोरावहाय जोङो आबाद मावलांना मोनबोनाय जेनेबा फस सल जेनेबा माइज्लि माइ जों बेखौ नांगौ नांगौ जायो आरो ना जेनेबा जोङो बेखौ ओ जेनेबा जोङो बेखौ ओ जेनेबा जाय नखरा जेनेबा गैया जेनेबा बिसोरनि नखरा जेनेबा आबादखौ मावनो थाखाय जेनेबा हाथाय बाजारावबो जोङो माइज्लिखौ बायनानै लायनो हा हायो आरो ना
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो जोङो जेनेबा लाबोनानैहाय जोङो फाथोनि बस्थाहायाव जेनेबा बिदिनो फाथोनि बस बस्था गैयाब्रा गैयाब्लाबो जायो जेनेबा बस्था जेनेबा जों सोनानैहाय जोङो माने हरसे सोमनानै दोननाय जायो आरोना बे माइज्लि माइखौ औ जों बिदिनो जेनेबा सोमखांनायनि जेनेबा दोनखांबायबो जेनेबा जों अखानायैहाय जों माने बे माइज्लि माइखौ माने थिखांनाय जायो आरोना जेनेबा बेलामोनसे जोङो बेखौ ओरैनो बस्थाजों लाबजोंनोमाने दै सरनाय थाखाय दोनग्रोनाय जायो आरोना
अ नंगौ नों
औ बेनि उनाव हाय जोङो जेनेबा जेनेबा हर जाबाय जेनेबा बेलासेबाय जेनेबा बे बस्थाखौ जोङो मोनसे गुबुन जायगायाव लांनानै जेनेबा उसुंदा एबा न'नि एसे मोजां जायगायावहाय जेने सागा थानाय बेयाव जोङो लखबनानै जोङो माने इ सायावहाय जेनेबा थालिर बिलाइफोर नङाबा बिसोरनो खोबनाय मुवा जेनेबा बिलाइ बिदि बिदिनो जोङो होनानै माने जोङो बेखौ गाजा बेरहोनो थाखाय दोननाय जायो आरोना। जेनेबा बेखौ दोनहांनानै जोंहा माने जोंहा बिथिंजाय बेखौ फोनो थाखाय जोङो माने जोङो फोथाराव हालेवबो एवनांगौ जायो नालाय जोङो हालेवखबो एवलां एवलां थगासिनो थायो जेनेबा जोङो बेखौ जेनेबा गाजा बिरनाय लोगो लोगोनो जों बेखौ माने फोहैनो हायो बेफोरबायदि आरोना।
अ नंगौ नोंथां।
औ जेनेबा जोङो बिदिनो जेनेबा हाया मोननाय लोगो लोगोनो जों माने बेखौ
नंगौ नोंथां।
औ बिनि उनावहाय जोङो थिग दानायाथ' आरो हासार नङाब्लानो सोलिला जेनेबा गोदो गोदायनि बायदि हाफोराबो बिदिनो एखे रोखोमनि नंला जेनबा आगोल हासार साराबाबो जायोमोन जेनेबा माइ आबादफोरा खोथियाफोरा माने जौवोन आरोना। दानिया आरो हा सारनांगौ गोनां जायो आरोना। जेनेबा बिदिनो जेनेबा जोङो जेनेबा माइलिखौ फोखांनायनि उनाव जोङो थिग से घन्टा एबा नै घन्टानि थाना थानानै मानि जोङो हासारखौ होबावनाय जायो आरोना जेनेबा बेयो मोजां जेनेबा खि नि थाखाय मोजां जाबोथों बेयो जेनेबा माइज्लिया खोथिया महर मोननो हाथों मोजाङैनो बिनि थाखायनो बेखौबो होनाय जायो आरोना। लोगो लोगोनो
औ नंगौ।
औ बिनि उनावनो जोङो जेनेबा बे खोथिया जेनेबा जौनो बा लावनो खोथिया महर मोननो थाखाय जोंहा माने ओ से दानसो सम नांगौ जायो आरोना। से दान बा नै दानसो सम ओ जेनेबा जोङो बोथोर मोजांबा मा से दानसोनि गेजेरावनो जों माने बे खोथिया महर मोननो हायो आरोना जेनेबा गायजानाय जाना फैयो। थिग बेबायदिनो जोंहा जेनेबा बेखौ खोथिया महर मोनबाय जेब्ला जोंहाथ' गायनो सम जाबाय जेनेबा बिदिनो हालेवखौबो एवलांबाय थाबाय जों फोथाराव जेनेबा बिदिनो जों खोथियाखौबो फुलांबाय थाबाय जेनेबा रुवानि लानानैहाय। जोङो खामानिखौ मावनाय जायो आरोना। औ बिदिनो जोङो ओ औ बिदिनो जोङो जेनेबा ओ मा होनो बेखौ जेनेबा दानियाथ' रुवानिसो लाजोबखायो नालाय जोङो बिदिनो रुवानि लानानै माइखौ गायहोनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिनो जोंहा माने फोथारखौ जेनेबा गायखांनायनि उनावबो जोंहा आरो मुलि होनांगौ जाबावो आरो। ना हासारनि जेनेबा बेवहाय जोङो दानि गोबां मानि फोथारफोराव गोबाङानो फ्राय नुनो मोनसै जेनेबा हाग्रा जायो जेनेबा बे हाग्रा थैनायनि नामाव मुलि होनाय जायो आरोना। दानिया जेनेबा हालनायाव माने मुलिखौ होफाखानाय जायो बेयावनो माने बियो मिक्स खालामनाय जायो। यो आरो ना। बिदिनो मुलिखौ होनाय जायो आरोना आरो बेनि उनावबो जोङो साननैसो सानथामसो थानानैहाय जेनेबा ओ खोथियाया एसे मोजां माने आग हायावहाय माने अरथाबनाय जेनेबा ओ खिलिबोनाय जेनेबा मोजां जाफु बे जों हासार बां नुनो मोनो आरोना दानिया हाथायनिनिफ्राय बायनानै मानो बिदिनो हासार होनाय जायो आरोना मोजांनि थाखाय
औ नंगौ
बिदिनो जोंहा माने आबादखौ मावनाय जायो जोंनियाथ बिदिनो रनजित माइ जेनेबा माइब्रा माइ जोसा माइ बिदि आबाद मावनाय जायो आरोना
औ नंगौ नोंथां
ओ नोंथांमोननिजोंहाय मा मा आबाद मावनो बिदिनो नोंथां
औ नोंथां हेलौ नोंथां खोनादों ना हेल' हेल' आरौ नोंथां खोनादों ना ओ नोंथां ओ आङो जोंनाव माबायदि आबाद मावो एसे नोंथांनो आं फोरमायनानै होनो सानदों ओ दानि आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोङो ओ गोबां रोखोमनि आबाद मावो जेरैहाय जोङो जो बानलु बानलुनि आबाद आरो जोगोनार आबाद ओ बिदिनो जोङो ओ लेस्रा आबाद आरो फटल आबाद बिदिनो बायदि रोखोमनि आबाद मावो आरो ना नोंथां हेलौ नोंथां खोनादों ना
जोगोनारनि आबाद मावनो थाखाय जोंनो ओ बाय गिबियावनो जों जोगोननि जोलै नांग्रोगोन जेरैहाय जोङो आबाद मावनो थाखायबो जोङो दुब्लिखौबो हाल एव फोनानै लानांगौ जायो ओ आरो जोङो जोगोनार ओ बेगर फोनो थाखाय जोङो ओ बिथा खानानै लानाय जायो मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बेयावहाय ओ दै आ नालायावहाय थांनायनि अखा हायोब्ला जोंनिया जोंनि जोगोनार बिफाङा ओ गाज्रि जायो मानो होनना ओ बिनिखायनो जोङो नालाफोर जावनाय जायो आरोना नोंथां जोंङो बेखौ हाखौ दोखो दोखो हाल एवग्रो नानै जोङो ओ फा गिबियावनो खा सामारहोना लानानै जोङो हाग्राफोरखो खौ बोस्रांनानै लानाय जायो आरोना नोंथां गुबुन हाग्राफोर बोस्रां उम उम आरोबाव उम मोननाय जायो ओ आरो बेनि उनावहाय जोङो ओ जोगोनार बेगरखौहाय जोङो बिथा खोनानैहाय ओ फोनानै होनाय जायो बिदिनो ओ सानब्रै सान सानब्रै बा सानबा बिदिनि गेजेराव जोङो जोगोनारनि बिलाइखौ खिरिलिनायनि नुनो मोनो जेब्ला खिलियो अब्ला जोङो बेयावहाय ओ